हेलौ नोंथां ।
औ खोनादोंना नोंथां?
नोंथां खोनादों ।
अ नोंथाङा दा मा मावगासिनो दङ?
औ आङो एसे जिरायग्लांनानै दङ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ?
औ आंबो जेरायनानै दं । ओ सानसुनि ओंखामखौ जाबायमोनना नों थां?
औ जाबाय औ नोंथाङालाय जाबायना जायाखै?
औ जाबायमोन । मा ओंख्रि जाखो मोन होमबा?
आलुजों लोगोसे माने दाउ बेदरबो दंफायोमोन आरो नोंथांनालाय ओं ओंख्रिया मामोन?
ओ जोंनियाबो बहलजों बेदरसोमोन आरो दाउ बेदर अ होमबा नोंथाङा दायो एसे फ्रि ना?
औ आं फ्रिआनो दोनथयो ।
अ होमबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा आबहावानि सायाव रायलायनि। ओ आबहावाया माबोरै गुबुंले जायो आरो गोदोनिफ्राय दासिम आबहावाया माबोरै सोलिबोगासिनोदं नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोनना नोंथां?
औ जेनेबा जोंथ' आबहावा होनबोला बयबो मिथिखायो नङा होमबा? आबहावानिफ्राय जोङो गोबां हेफाजाब मोनो आरो आबहावायाबो जोंखो हेफाजाबहोयो नङा होमबा? बेजोंनो लोगोस दे ओ गोदोनि आबहावा बा दानि जुगनि आबहावा आथिखालनि आबहावाया गोबां माने मिलायला माने गोबां फारागथि जानानै फैबाय आरो गोदोहाय आबहावाया माने गोबां आबहावानिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि माने नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोननो हायोमोन आरो लोगोसे बेफोरबो जोंनो होयोमोन आरो लोगोसे आबहावाया जोंनो नांगौ जानाय जोंनि ओ हां लानायावबो हेफाजाब होयोमोन आरो। आरो लोगोस सेन बेबादिनो ओ बिस एब बिसि गरमबो जायामोन बेबादिनो माने नांगौ जानाय नांगौ बिबांनि अखा बांखाफोरखौबो जोङो मोननो हा हखयोमोन नाथाय दानि जुग जुगावहाय जोङो नुनो मोनदों जे माने दानि जुगावहाय गोबां माने फारागथिखौ आरोना गोदोनिफ्राय आरो दानि ओ दानि आथिखालनि मुगानि फाराग थिखौ जोङो नायनो थाङोबोला गोबां नुनो मोनो नङा होमबा? जेरैहाय औ जेरैहाय। ओ दानि आबहावाया जोबोद गुबुंले जाबाय मानि‌ सुबुं माहारिनि सुबुं अनजिमायाबो बांबोबाय नालाय बिनिखायनो आबहावायाबो गुबुंले जाबाय आरो। जेरैहाय सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गारि मथ'र बांनायजों लोगोसे आरो मानसि सुबुं माहारिनि मुवा-बेसाद बा बा ओ बाहायनाय बेफोरजोंनो आबहावाया गुबुंले जायो नालाय आरो सुबुं अन जिमा बांबोबाथ जोंनो थाग्रा थानो थाखाय न'-बां नांगोन नङा होनबा? बे बायदिनो बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव थानाय बा जोंनि खाथि-खालानि हाजो बेफोरखौ माने सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे सुबुंफोराबो मा माने सेफायनानै बा हादान बानायनानै थानो बेहाय जालांनो हमबाय जिब-जुनारफोराबो बोरै माने बहा थागोन बहा मागोन बेफोरबायदि जालांजोबबाय आरो। आरो लोगोसे जोङो नांगौ बादि बिबांनि अखा बा जोबोद गरम जानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आरो जोङो नां
औ।
गौ जानाय अखा बा बा बेबादिनो गोबां गुबुंले जाबाय। आरो सहरफोरावबो गोबां मानि फिग फेखतरि बा गोबां ओ। बेफोरबादि ओ कम्पानि बेफोरबायदिजों माने गोबां उखुन्दै गनानैहाय। बेफोरनि प्लासटिक गारनाय आरो बेफोरनि गोबां गाज्रि गाज्रि मुवा बेसाद बाहायनायजों माने आबहावायाबो गुबुंले जालांबाय आरो जेनेबा गोदोनि दिनावथ बेफोबायदि गोबां पेक्ट'रि बेफोरबायदि गोबां ओ कम्पानिफोरखौ जोङो नु थाङामोन ना नङा होनबा? आथिखालावथ सुबुं अनजि अनजिमा बांनायजों लोगोसे आरो बेफोरबायदि कम्पानि आरो फेक्ट'रिफोराबो ओ माने बारायनायजों लोगोसे आबहावानि बार आबहावानि दै बेफोरबायदिखौ माने गुबुंले खालामनो। हमलांबाय आरो
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आबहावानि सोमोन्दै?
औ आब हावा होनोब्लाथ जोंहा सानफ्रोमबो माने फुंनि सिखारनायनिफ्राय मोनानि उन्दुजासिम जोंनि सोरगिदिं गासैबो बिफां लाइफां सुबुं एबा मानसि। जिब जुनार गासैखौबो जोङो आबहावा होननानै थिनाय जायो। औ आबहावा गुबुंले जानाया जाहैबाय ओ मोनब्रै रोखोमनि जेरै दै गुबुंले जानाय हा गुबुंंले जानाय आरो बारहावा गुबुंले जानाय। थिग बेफोरबायदिनो ओ गोदोनिफ्राय दासिमबो आबहावाया बेफोरबादिनो गु बुंले जाबोदों। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला बारा जेरै गु-गुबुंले जादों। ओ बारखौ गुबुंले जादों। होनोब्ला जोंनि बिफां लाइफाङा खम जालांनाय आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव ओ बिफां लाइफांखौ दान सोनानै एबा अरनखौ सेफायनानै ओ सुबुं माहारिया गावनि न'फोर न'फोरखौ लुफुंनानै थानो हमनायाव अरनफोरखौ सिफायनानै एबा बिफां लाइफांखौ सिफायनानै बेफोरबायदिनो बिफां लाइफांनि जिमाया खमायनायावहाय जोङो बारहावानि ओ गुबुंले जानाया सोमजिदों।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
आरो बेफोरबायदिनो ओ गारि मथर सालायनाय बेफोरनि पुलिस बिसोरनि गेस ओंखारनाय आरो फेक्ट'रिफोरनि गेस ओंखारनाय। बेफोरनि गासै जाहोनाव जोंहा बारा गुबुंले जादों। ओ आरो बुं फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला हा गुबुंलेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो प्लास्टिकनि इउस खालामनाय एबा प्लास्टिकनि बाहायनाय एबा रासायनारि मुलिबो। बेफोरबायदि बाहायनानै मुलि होनाय एबा आबाद मावनायाव मुलि सारनाय बेफोरबायदिसो जोंनि ओ आबाद मावनायाव मुलि होनाय बेफोर गासैनिबो बिथिङावनो जोंनि हाफोराबो गुबुंले जादों।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो दै गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि ओ बेफोरबायदिनो खाथि खालायावहाय नुनाय बेफोरबायदिनो ओ मा होनगोन फेक्ट'रि पेक्टरिफोरनिफ्राय ओंखारनाय गुबुंले। दै बा।
बार औ गुबुं उखुन्दै
बेफोरनि जाहोनाव जोंहा दैयाबो गुबुंले जादों आरो मानो होनोब्ला फेक्ट'रिनिफ्राय ओंखारनाय दैया जोबोद लेथ्रा एबा ओ बिस गोनां बेफोरबायदि होननानै जों मिथि मिथिनो मोनो। जाय बबेबा दैयाव एबा लथा लैथो लैथोमायावहाय बोहै गारनानै जोंनि दैखौ पलिउसन खालामदों। आरो प्लास्टिक टिक बाहायनाय बेफोरो जायखौ जों मिथियो माब्लाबाबो प्लास्टिक बिखा सेवनानै थाङा बेफोरबायदिनो जोंनि हाखौ एबा बारहावाखौबो प्लास्टिकनि जुनै जों नुनो मोनदों गुबुंले जानायखौ।
औ नोंथां नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां खम जालांनाय आरो प्लास तिक इउस खालामनाय ओ गारि-मथर इउस खालामनाय सुबुं माहारिनि बांलांनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां खहा जालांदों आरो आबहावायाव।
औ औ औ नोंथां औ
औ गोदोथ' बेफोरबायदि नङामोन गोदो सुबुं अनजि जिमानि बिबाङा एसे खममोन। आरो बिफां लाइफां अरनबारिया बांसिनमोन जेराव जों नांगौ बायदि अखा फोरखौ मोनोमोन एबा आबाद मावनायावहाय आबादारिफोरा मोजाङैनो आबाद मावनो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव ओ आबादारिफ्राबो नांगौ बिबांनि अखा मोनला आरो आबाद फोरा मोजाङै जाफुंलिया बेफोरबायदिखौ जोङो जोबोद खहा नुबोदों आरो आब अ गुबुंले ज जानायनि थाखायनो। थ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
औ औ औ जेनेबा आरो लोगोसे जोङो सुबुं माहारि नि दंफां ने बिफां लाइफांखौ जोङो गायनांगौ बेखौ जों साना जोङो माने जेसांवहायो माने जोङो दाननोखौ सानो आरो जेसां माने जोङो बे बिफांखौ फाननानै बा बिफां खौ माने मा बानायनो हागोन बे बिफांखौ जों बेसां मुलाम्फा मोननो हागोन जों बेखौ सानो आरो। दे मानसिफोरा साना जे फांसे बिफांखौ दाननानै हाय माने दानबोलाहाय जिथा माने बिफां गायनांगौ बेखौ मानसिफोरा साना आरो जेनेबा जेरैहाय जोङो फांसे बिफांखौहाय दानबोला माने बिजोंनो दाननायजों लोगोसे बिनि जुनै मानो दसथा माने बिफांखौ गायनो नांगौ आरो जोङो माने नाथाय मानसिफ्रा दानि जुगाव बेफोरबायदिखौ खालामला जोङो जेसां हायो बिफांखौ दाननांगौ बेबायदिसो जोङो जानानै फैबाय आरो। जानानै माने फैबाय माने आथिखालनि मुगायानो बेबायादि जानानै माने थाबाय आरोना। माने जोङो बिफां लाइनि बिफां लाइफां गायनायाव गोसो होला लोगोसे माने मानसिफोरा आरो लोगोसे ओ बेफोरबायदि प्लास्टिक इउस खालामनायफोरखौ मानसिफोरा माने बांसिननिफ्राय बांसिन माने बाहायनांगौ होननानैसो सानो आरो मानसिफोराहाय। माने बिखौ बाहायनो नाङा बे बेफोरबायदियाव माने गैला आरोना आथिखालनि मुगायावहाय। बेनिखायनो जोंङो बे फोरखौ बाहायनायाव माने साबदानबो जानो नांगौ आरो जोंङो माने एसे गाव गायनि रैखाथिनि थाखायबो जोंङो साननो नांगौ आरो एसे नंङा होमबा नो नोंथां औ औ औ आरो लोगोसे जे जोंङो मटर गारिनि माने मथर गारिफोरखौ जोंङो बांसिन बाहायनायखौ आथिखालाव नुनो मोनो जेरैहाय मटर गारि बाहायनायजों मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जेनेबा गोजौआवहाय बिरलांनानै जोंनि आबहावा बा बारहावाखौ जोबोद खहा खालामो नंङा होनबा? बेफोरो जोंनि हां लानायाव जोबोद उसुबिदा खालामो आरो लोगोसे जोंङो बिफां लाइफांखौनो गायाबा बा ओ जोंङो बिफां लाइफांखौनो दानफायोबोला अब्ला जोंङो अबेनिफ्राय जोंनो जेनेबा बिफां लाइफाङआ जों अक्सिजेन गेसखौ जोंनो होयोना नंङा होनब
औ नंगौ
औ आरो लोगोसे बिफां-लाइफां थायोब्ला अखाफोराबो फैयो नाथाय बेफोरखौ जों आथिखालाव गोबां खमायलांनायखौ नुनो मोनदों आरो बेबो माने जोबोद बांसिननिफ्राय बांसिन जालांनो हमबाय आरोना जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव बा जोंनि ए बे दैलि लाइफआवहाय गोबां माने खहा जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथांङा बेनि सायाव मा बुंनो सानदों माने खहा जानायनि सायाव
औ बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहाबो गोबां बिदिनो खहा जानायखौ जों नुबोगासिनो दं मानो होनबा आबहावा गुबुंले जायोब्ला जोंनिनो ओ खैफोदाव गोग्लैयो जोंनि हां लानाय जोंनि थानाय आरो जोंनि जानाय लोंनाय दैनि गुबुंले बेफोरबायदि गासै बिथिंङावबो जोंहा जोंहानो खहा गोनां आरो ओ जोंनि आबहावाया गुबुंले जायोब्ला जोंनि थानाय एबा जों गोबावजो ओ बैसोसिम एबा बेफोरबायदि जेसेबां ओ थांना थानांगौमोन बेफोरबायदिनि औ बैसोआ खमायलांगोन बेफोरनो आरो जोंनि खहा गोनां आबहावानि ओ गुबुंले जानायनि जाहोनाव जोंहा बेफोरबायदि खहा जालांगोन आरो नोंथां जोंहा समाबो एसे जाबायमोन ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोजां ओ
औ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे नोंथां गोजोन थों नोंथां
औ